हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोङो
औ
मिथिंगाखौ माबायदि संरैखा खालामनो हायो बेनि सोमोन्दैनो रायलायजागोन नामा नोंथां
अ जागोन दे रायलाय जागोन दे
औ ओ आतसा नोंथां ओ जोङो मि थिंगायाव संरैखा खालामनांगौबा जोंथ' ओ डाइरेक्ट नायनो थाङोबा जों नेगासिनो बिफां लाइफां गोबां दानफाय जाबाय
औ
नङा होमबा दा बेखौ जोङो दान फायनायखौ दानफायनायखौथ' जोङो बोरैबा नायनो थाङोबा जों होबथानोबो हाया।
औ
जेसे होबथानो थाङो एसे दानफायो
औ
दा दामफायनायखौ होबथानो हायाबा जोङो मा खालामनांगोन ओ बिफां लाइफां गायनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा बिफां लाइफांखौथ' जों गायगोन गायनाया गायनायजों लोगोसे जों बेखौसो जोथोन लानांगोन
औ
दा जोथोन लागोना सोर लागोन? बेसो नङा होमबा नोंथां? औ माने गोबां जायगायावनोथ' जोङो ओरैनो दाख्लै थांनाय बाजोन बा जुनाथ'जोंनि मुलुगनाङ आबहावा सान इनभारमेन्टेल दे दा बे आबहावा सानाव जोङो गोबां जायगायाव माने सो ससियेल मिडियानि गेजेराव फेसबुक बा हाट्सएप जायखिजाया माने ससियेल मिडिआवनो जोङो नुनो मोनो जे बिफां लाइफां गायनाय सावगारि हगारनाय बिफां लाइफां गायनायजों
औ
दा बिदि सावगारि हगारबानो जोङो आबहावाखौ रैखा खालामनो हागोन जानो?
बेनोथ'
दा जोङो बेखौ जोङो नायनो थाङोबा बिफां लाइफांफोरखौ जों गायगोन। गायनायनि उनावबो जोङो जोथोन लानांगौआ बियो। गावबा गावनिनो बिबान जायो।
औ।
दा बिफां लाइफांखौ गायनायनिबो बहुद सुबिदा फैयो। एखनबा ओ माबायावबो मोनो फ्रियावबो मोनो बिफां लाइफां। गायनो थाखायनो सरखारा बेखौ फ्रियाव होयो दा बे फ्रियाव होनाय बिफां लाइफांखौ जोङो एखनबा गायनो बायो गायगोन होनना न'आव लांनोसै न'आव लांनानै बेखौ फोरानना दोननोसै।
बेनो।
गायला। दा गायदोंबाबो ओरैबायदि गायदों मानिबा सिकिम फैदों। बिफां गायनायनि दुइ बिगा गायोबा ओरै फैसा मोनगोन थिन बिगा गायोबा बिनि इसेबांसि मानगोन दा बेखौ नायनासो माने बिफां गायगासिनो
जबरदस्थिसो जाहैदों आरो बोरैबाबा।
जबरदस्थि माने बेफोरो माने गासिबो मुलाम्फाखौ नायनानैसो गायगासिनो
औ।
दा बिफां गायनायनि मुङाव एन जिअ आ हरनोसैलाय बिफां गायनायनि स्किम। गायनोसै। गायनाय समसिम दुइ बोसोर नायगोन इन जिअ आ देरनायसिम फैसा हरबाय थानोसै। फैसाखौ जाबाय थानोसै दुइ बोसोरसिम मोजाङै नायनोसै। दा दुइ बोसोर जोबनायनि उनाव गैला नायनाय गैला आरो।
औ।
दा बिदिजों जोङो बेखौ होबथानो हानाय नङा। जे माने माबाखौ ओ जोंनि मा होनगोन बेखौ आबहावाखौ संरैखा खालामना हानाय नङा बा बिफां लाइफां दाननायखौ जोङो होबथानो हानाय नङा दा जोङो बिफां लाइफां दाननायाथ' ओरैबायदि जायो। जे खायफा समाव जेन दानखानो नांगौ बेबायदिबो जायो। मानो होनबा नोङो ओ बबेबा मोनसे जायगायाव न' लुबाय
औ।
मुलुग बिबार बिफां फांसे गिदिर दङ। बे न'नि खाथियावनो दा बे बिफ फांखौथ' जोङो बार बारनाय मा बारनाय बा बोराय जाबा। बिदि समावथ' जों गिनांगौ जायो नालाय दालाय बायनानै गोलै जानो न' खरफोराव दा बेफोरबायदियाव जोङो खायफा समाव दाननो गोनां जायो। आरो बेजों लोगोसेनो जों दा नै नायनो थाङोबा आ लामा सामा बानायनाय। लामाया फिसामोन बे लामा जाहार बारिनि गेजेरजों बे लामाया दङ। दा बे जाहार बारिनि लामाखौ माने दायो। गुवार खामनांगौ जेनेबा गारि मथर खारनो थाखाय गुवार खालाम नांसिगौ। दा बिदियावथ' बि बिफां लाइफांफ्रा दानजा खागोन दा बेखौथ' जोङो होब थानो हाया मानो होमबा जोङो लामा सामाखौ जोंनो नांखागौ फारसेथिं जोंनो लामाखौ नांगौ। आरो फारसेथिं जोंनो बिफांखौ नांगौ।
नोंगौ।
दा बिदियावथ' जोंनो लामाखौबो नाङा होननो हाया। बिफांखौबो दानफाय नाङा बुंनो हाया। दा बिदियाव माने जोङो बिफांखौ दानफाय नांगौ जायो आरो। दा बिदियाव बिफांखौ दानफायदों। दानफायनायनि उनावबो जोङो जेब्ला ओ बेखौ जोङो आबहावाखौ सिलिंखार खामनांगौबा बबेबा लांदां जायगा दङ'बा बिफां गैया न' गैया बा लामा सेबनो लांदां जायगा दङ'बा बेफोराव जोङो बिफां गायना होनो हायो।
नोंगौ।
आरो बे बिफांफोरखौ जोङो गावबागाव न' खाथिनि मानसिफोरानो बेबो जोङो जोथोन लानो हायो। फांसे बिफांखौ फेदेरनो थाखाय जोङो बेखौ बे बिफाङा देरजासिम माने देरजासिम माने बोरायजासिम बेखौ जोङो जोथोन लानो नाङा। जेब्ला बे बिफाङा आ मोसौ बोरमाया जानो हाला जासिगोन। अब्लानिफ्रायनो बे बिफांखौ एसेबां माने जोथोन लानो नङा जोंनो। बेखौल' नायनांगौ जे माने सोरबा दानफायदों नामा मादों नामा। बेखौल' नायनांगौ दा बिदि खामोबा जोङो माने जोंनि बिफां लाइफांखौ लाखिनो हागोन बिफां लाइफांखौ लाखिनो हायोबा जोंनि आबहावाया रैखा जागोन आरो मोजाङैनो थागोन। औ दा जोङो ओ जेनेबा बिफांखौ थ' जोंनो नांखागौ जोंनो बिफाङा जोंनि बयनिख्रुयबो गोनांसिन होननानै बुंनो हायो। मानो होमबा जोङो बिफां लाइफाङा हगारनाय बे अक्सिजेन खौनो जोङो मानसिफ्रा लानानै जोङो थांना थानो हायो। जेन गैयाबानो जोंनि गासैबो जिब जुनारफ्रानो जोङो जोबस्रां लांजोबगोन। दा बिदि माबायाव जोङो बिफां लाइफांखौ जोंनो गोनांथार आरो दा बेजोंनो सोमोन्दो थानानै नों-नोंथाङा मा बुंनो सानो जे जोंनो आबहावाखौ माबोरै संरैखा खामनो हागोन।
माने नोंथां जोंनो आबहावाखौ संरैखा खालामनायनि गुदि थारावनो आबहावाखौ संरैखा खालामनोब्ला जोङो बिफां लाइफांखौ माने नांथारगोन। मानोना बिफां लाइफाङासो जोंनि आबहावाखौ फोथांनानै लाखियो। मानोना बिफां लाइ फांनिफ्राय ओंखारनाय हगारनाय अक्सिजेन गेसखौ जों सुबुं माहारिया ओ बोनानै लायो आरो सुबुं फोरनि नागारनाय कार्बनडाइ अक्साइड गेसखौ बिफांफोरा बोनानै लायो। बा सोबनानै लायो दा बेनिखायनो मोननैनि गेजेराव जोबोद खाथि सोमोन्दो दङ। बेनिखायनो बुहुमाव थांनानै थानोब्ला आरो आबहावाखौ सांग्रांथि जोङो संरैखा खालामनोब्ला ओ बिफाङा माने गोनांथार बेनिखायनो जोङो बे खौ नोजोर होनानै बिफां-लाइफांखौ संरैखा खालामनाया गोनांथार बेनि थाखाय जोङो बिफां-लाइफांखौ दानफायनाया खम खालामनांगोन आरो दानफायोब्लाबो बे बिफां फांसेनि जायगायाव जोङो दानफायगोन समखौ सानहरखानानै बेनि दानफायनायनि सिगाङावनो जोङो बिफांखौ गायनानै दोननांगोन। बेनि उनावसो जोङो बे बिफांखौ गायनांगोन ओ दानफायनो हागोन आरो। औ माने बिदि खालामोब्लासो जोंनि आबहावाया संरैखा जागोन। नङाब्लाथ' नै आथिखालावथ' सिलिंखार जाजोब्बायानो दा गुवाहाटी बायदि ओनसोल ओ माबाफ्राव सिटिफोराव जोङो फांसेबो बिफां-लाइफांखौनो नुला होनजासै। गिदिर गिदिर बिल्डिं ओ बायदिसिना गारि म मटरनि होंगो दोंगो दा बेफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दै बायदिसिना गिदिर गिदिर ओ दारिमिनफोर कलकारखानाफोर बेफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दै गाज्रि गेस बेफोर माने जोंनि आबहावाखौ एखदम गुबुंले खालामजोब्बाय। दा बे खौ ओ बिफां-लाइफाङासो माने दानगारोमोन। बेफोर गेसफोरखौ बेफोर माने पलुसन बारहावाफोरखौ। दा बिफां-लाइफाङानो थायाब्ला बेफोर गाज्रि गेसफोरा गोसारोब्ला जोंनि आबहावायाव एकदम ओ डेफिनेटलि माने फुरा गाज्रि खालाम खागोननानो।
औ
लोगोसे बेनि गेजेरजों सुबुंफोरा बेमार-आजार सोमजिगोन। बायदिसिना बेमार-आजार जानानै ओ जेरैहाय बिगुरनि बेमार जानाय ओ एलारजि प्रब्लेम जानाय सायनासनि प्रब्लेम जानाय बेफोरथ' पलुसननि गेजेरजों जानाय ना बेनिखायनो जोङो बिफां-लाइफांखौ गायनांगोन आरो बे खौ दानफायोब्लाबो बेनि सिगांनो जों बिफां-लाइफांखौ गायनानै दोननांगोन। बेनि अनगायैबो आथिखालावथ' औ औ फांसे दानफायोब्ला खमसे खम फांबासो बिफांजों सिगाङावनो गायनानै दोनखानांगोन। दा जोङो नुनो मोनो न' न'फोरावबो गोबां माने बारि बागान थायोब्लाबो बिफांखौ दानफायोसो दानफायो नाथाय फांसेबो बिफांखौ बियो गायफिनोनो रोङा। अब्ला बेनिखायनो जोङो बेफोर आबहावाखौ संगरै खा होनायनि बाथ्राखौ साननो रोंदोंब्ला जोङो न'खरावनो गावनि बारि बागानावनो जोङो बाय हाजारथा बिफां-लाइफां गायनांगोन। आरो बिफां-लाइफां जेनेबा साल सिगुन बायदिखौ बायनानै गायनो हायाबाबो गुबुनफोरनिफ्राय फुलिफोर लाबोनानै गायनो रोंनांगोन। बिनिफ्राय बेफोरखौ गायाब्लाबो जोंहा बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथायाइनि बि बिफां लाइफांफोर मोनो जेरैहाय खान्थाल, थाइजौ, लिसु ओ नारिखल बायदि बायदि दा बि फोर जोंनि ओ आबहावाखौ संरैखा खालामनो हायो आरो जोंनि अ क्सिजेन लेभेलखौ माने ओ मोनसे समान लेभेलावहाय लाखिनो हायो। बेनिखायनो बिफां लाइफां गायनाया माने गोनांथार आरो बिनिखायनो जोङो जेसे हा गौ एसे आबहावा संरैखानि गोनांथिनि बाथ्राफोरखौ गामि ओनसोलफोराव थांनानै खना खनला जायगाफोराव थांनानै बिनि एवारनेस हैनांगोन गामिनि रायजो राजाफोरखौ बुजायनांगोन जे बिफां लाइफां गैयाब्ला मा जायो बेखौ दानफायोब्ला मा जानो हागौ आरो बेखौ दानफायोब्ला मा खालाम मारनांगोन जोङो दा बेफोरबायदि एवारनेस होयोब्लासो जोङो जोंनि आबहावाखौ संरैखा खालामनो हागोन। आरो गामिनि सुबुंफोराबो बेनि बागै सांग्रां जानो हागोन। मानोना बिफां लाइफाङा जोंनि आबहावाखौ संरैखा खालामनायजों लोगोसे मानसिनि जिउखौबो फोथांनानै लाखिनो हायो लोगो से मानसिनि अनगायैबो ओ मिथिंगायाव थानाय बा बुहुमाव थानाय दावमा दाउ सा जिब जुनार बेफोरबोथ' माने अक्सिजेनखौनो लानानै थांनानै थायोना। हां बोनो थाखाय बिसोरबोथ' अक्सिजेनखौ लायो दा बे अक्सिजेननि थाखाय बिफां लाइफाङा गोनांथार आरो।
औ
नङाब्ला बिफां लाइफां गैयाब्ला मानसि जों लोगोसे बुहुमाव थानाय गासै जिउआारिफ्रानो माने जोबस्रांलांजोबगोन। मासेबो थानाय नोङा मोनसेबो जाथियानो फोलेरानो थांनानै थानाय नङा।
उम
बेनिखायनो जोंनो बिफां लाइफाङा गोनांथार बे गोनांथि होननानैनो जोङो जों आबहावाखौ ओ सांग्रांथि होनांगोन। बायदिसिना गायनांगोन बिफां लाइफां
ओम
बेबायदि खालामोब्लासो जोंनि आबहावाया आरो मिथिंगाया माने ओ गेरेमसा बा ओ थांनानै थाबाय थागोन आरो मोजाङैनो जेबो ओ आबहावा गेब्रेंनाय गैयाजासे।
औ
लोगोसे सुबुं माहारियाबो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हागोन।
औ नंगौ नोंथां
औ अब्ला नोंथां ओ रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आबहावा सांग्रांथिनि बागै रायज्लायनानै। लोगोसे बिफां लाइफां जिब जुनारखौ माबोरै सांग्रांथि होनांगौ मा खालामोब्ला जोंनि आबहावाया संरैखा जानानै थागोन आरो बेमार आजारनिफ्राय सुबुं माहारिया माबोरै बारग'नो हागोन दा बेफोरखौ नोंथांजों सावरायनानै गोबां बाथ्राखौ मिथिबायबो आरो ओ रायलायनानै गोजोननायबो मोनबाय अब्ला नोंथां दिनै दोन्थ'लायनोसै नामा?
औ दे नोंथां जागोन दे दे होमबा नोंथां।
औ